अ आ खोनादों औ खोनादों नोंथां। आंनिखौ खोनादों ना?
औ खोनादों दे।
नोंथाङा मा खालामगासिनो दायो?
औ नोंथां दं दे फोरमायलाय।
अ आबादनि बागै सावरायनो लादोंमोन जों नङा होमबा?
औ
औ ओ आबाद बुङोब्लाथ' जों बयबो मिथियो ओ जेरै आबादा बायदि रोखोमनि थायो जेरै ओ माइ माइ आबाद। बिदिनो मैगं थाइगंनि आबाद फिथाइ सामथाइनि आबाद नङा होमबा?
औ
ओ बिब्दिनो जोङो माइ आबादखौ माइ आबादखौ ओ जोङो दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो जेरै दैज्लां बोथोराव जोङो माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो। बिब्दिनो बायदिसिना फिथाइ सामथाइ बेफोरखौथ' ओ बार' मास मावनाय जायो नङा होमबा ओ बिदिनो मैगं थाइगंखौ जों मैगं थाइगंखौबो जोङो बार' मास मावनाय जायो खायफा खायफा मैगंखौ जोङो माइ गायखांनानै मावनाय जायो ओ बिदिनो बायदि बायदि रोखोम रोखोमनि आबाद दङ।
औ
ओ माइ आबादखौ जोङो दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो आरो दैज्लां बोथोरावहाय जोंना गोबां अखा हायो बिनि थाखायनो दै जानायनि थाखायनो जोंना माइ आबाद खौ दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो आरो। खोनानो मोनो जि दैज्लां बोथोरावहाय माइ आबादखौ मावोबा जोबोद माने जोबोद मुलाम्फा दं होननानै ओमफ्रायो गोदोनिफ्रायनो जोंथ' माइ आबादखौ ओ दैज्लां बोथोरनिफ्रायनो मावबोबाय थानाय जायो आरो गुबुन गुबुन गुबुन जायगायाव ओ दैज्लां बोथोर आवल' मावनाय जाया माइ आबादखौहाय बेलेग बेलेग बेलेग बोथोराव मावनाय जायो। ओरैजाय सोनाब खैजाय बेलेग बेलेग बोथोराव मावनाय जायो। ओ नोंथांमोननिथिं बिब्दिनो आबाद नि सोमोन्दै माबायदि एसे नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां ओ नोंथाङा फोरमायनाया सैथोआनो। जोंनो ओनसोलाव माने जोङो नुनो थांदों जे बोथोर लानानै बोथोर जोंनि ओनसोलाव जोङो ओ बायदि बायदि आबादखौ मावनाय जायो आरो। जेरै जोंना दा दैज्लां बोथोर नालाय जोंनि ओनसोलाव जोङो माइ आबाद मावनायखौ बांसिन नुयो आरो नोंथां औ नै नोंथांनो आंङो जोंनि ओनसोलनि माइ आबाद मावनायखौ एसे फोरमायना होनोसै
औ
औ जोंनि ओनसोलाव माने माइ आबादखौ जोङो दैज्लांङाव बो मावो आरो खायसेखौ जोङो दैज्लांनि सिगां जा मेसें बोथोर बेवहाय जोङो माइसालि माइ आबाद मावनायखौबो नुयो आरो। ओ बेनि उनाव ओ जोंना माइ आबाद मावनो गोनांब्लाथ' जोंना माइज्लिनि गोनांथि जायो। जोङो बे माइज्लिखौ ओ मा खालामो जोंहा थांनाय बोसोरफोराव माइफोर गायखांनाय बेखौ जोङो जा गोग्गो माइ दङब्ला बेखौ दोनखानाय जायो नङाब्ला जोङो ओ बाजारनिफ्राय मोननाय माइखौबो लाबोनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो बेखौ लाबोनानै फाथोनि बस्थायाव सोनानै बेखौ फुख्रिनि दैयाव सानसे बा साननैयै सोमना दोननाय जायो आरो बे उनाव बेखौ बोखांनानै जोङो लांदां जायगाफोराव थालिर बिलाइजों नङाब्ला थास'नि बिलाइजों जोङो मोजाङै खोबनानै दोननाय जायो जायो आरो जाहाथे ओ बेयो गुदुं जानानै गाजा बेरनाय बायदि ओ बेबायदिनो जोंना ओ बे खौ फोनो थाखाय जोंना फोथारखौ मोजां मोजाङै गिबियाव ट्रेक्टरजों हालेवग्रोनानै लानाय जायो आरो बेनि उनाव खांनानै नोङो जा गाजा बेरनाय माइ बेखौ जोङो मोजाङै आखाइजों ओ सारै सारै फोनाय जायो आरो जाहाथे जोंना बेखौ ओ फुनायाव जेबो उसुबिदा जायैबायदि बेनि उनाव जोंना माइआ ओ से दान बा अबेबा माइ से दाननि बाराबो लायो आरो बेनि उनाव जोङो बेखौ जेब्ला बियो देरो अब्ला जोङो बेखौ आरोबाव फुनानै गायफिननो गोनां जायो आरो बे गायनायावबो जोङो ओ गायनायनि सि सिगांनो मोजाङै हाफोरखौ हेवनानै जोङो फोमोननानै लाग्रोनाय जायो आरो ओ बेवहाय जोङो गायनायाव गोदो जेरै आइजोफोरा गायोमोन बिब्दिनो जोङो दासिमबो बे हुदाया दं आरो जोंना आथिखाल समाव बिगियाननि जौगानायजों खायसे मेसिनफोर ओंखारदोंना बेखौबो जोङो माइ गायनायाव बाहायनायखौ नुदों आरो नोंथां बेनि उनाव जोंना माइ खौ गायखांनानै आबादा मोजां जानायनि थाखाय बेवहाय जोङो खायसे रासायनारिक आ मा होनो हासारफोरबो बाहायनायखौ नुदों आरो खायसेखौ जोंना ओ न'खरनिनो जेरै गोबोर हासारफोरखौबो बाहायनाय खौ नुदों आरो बेनि उनाव जेब्ला माइया ओंखारो बा मोनो अब्ला जोङो हानाय समावबो गोदो जेरै जोंना हौवाफोरा खासि लानानै हानो थाङोमोन जोङो दानि समावबो नुयो आरो जोंना दानि समाव आइजोफोरखौबो हौवाफोरजों ओ समान समानै माइ हानो थांनायखौबो नुदों आरो आरो बेनि अनगायैबो जेरै माइ गायनायाव मेचिन बाहायनाय बिबदिनो जोंना हानाय समावबो बिबदि मेचिन बाहायनायखौ नुदों आरो ओ जेराव जोङो दुब्लि फोथारावनो हानाय लोगो लोगोनो माइखौ नाखानाय बायदिबो जानाय आरो बेबादिनो जोंहा
लाबोनानै जोंना मारा होनाय समावबो खायसेया ट्रेक्टरजों नङाब्ला खायसेया मोसौ हालिजों आरो नङाब्ला बिब्दिनो खायसेया मेचनफोरजोंबो नानायखौ नुदों आरो ओ बिब्दि नाखांनानै जोंना माइ आबादाथ' जोंना गोबां दङ बिब्दिनो जोङो जोंनि ओनसोलाव माइ आबाद बुङोब्ला, जेरै फिथाफोर जानो थाखाय जोसा माइब्रा आरो रनजित बिब्दिनो गोबां माइ माइ मा होनो गायनाय जायो। आरो जेब्ला माइ आबादा जोब अब्लाबो जोंना फोथारखौ ओरैनो दोना लासे बेवहाय ओ जेरै पटल आबाद नङा मटर आबाद आरो जोंना सिबिं आबाद सबाइ आबाद नङाब्ला खायसेया जोंना बेसर आबादबो फोनायखौ नुदों आरो नोंथां
औ औ
नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिब्दि मा मा उफ्रा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ फोरमायनो हागोन जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि नोंथाङा फोरमायलांनाय बायदिनो ओ दैज्लां बोथोराव माइ आबाद मावो आरो बिब्दिनो माइ आबाद मावखांनानै नोंथाङा बुंनाय बायदि जेरै सबाय बेसर ओमफ्राय ओ मा होनो मटर, बिब्दिखौ फोनाय जायो आरो लोगोसे जुखामबो फोनाय जायो आरो ना जुखामबो गायनाय जायो।
औ
आरो बिदिनो ओ बानलु ओ मा होनो जोगोनार बेबायदिनो बायदि बायदिसिना आबादखौ गायनाय जायो आरो जाहाथे दुब्लिया खालि थाया नङा होमबा नोंथां, ओ बेबादिनो माइ आबाद गायनायफोरावहाय माने माइ आबाद माबानायफोराव बिदिनो आबादफोराव जेबो बिबदि दैनि जेबो उसुबिदा गैया नामा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय, माने दैबानाफोरनि जेबो बिदि उसुबिदा गैयाना?
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव माने एसे बोरि ओनसोल नालाय बेनिखाय, जोंनाव माने दैया बुरजा जाबाबो माने बोहैख्लाय लाङोना, खे दैबाना जानायखौ जोङो नुफेराखै आरो नोंथां,
औ
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव बिबदि मा होनो मा होनो उसुबिदा जायो नामा दैज्लां समाव,
औ जानायाथ' जायो ओ बिदिनो दैमाया खाथि जा फोनोलाय आरो ओरै गोदोनिफ्रायबो जोबोद बिदै दैया बुरजा जानानै ओरै गोजौखै जमा बिनिबो बैनिबो दैया जमा जानानै ओरै जोंखैजाय माने, गाहायावहाय जमा जानानै बुरजा जाबोनानै ओरैनोाय माइ गायनाय आबाद, बिब्दिनो बायदिसिना आबादखौहाय, बायदिसिना आबादखौथ' जेबो बिब्दि खहा खालामनायखौ नुफेराखै नुनाया मानो होनोब्ला, दैज्लां बायनानैसो माबानाय जायो नालाय मावनाय जायो नालाय दैज्लाङावल'से दैया गिदिर जानानै अखा हानानै देरबोयो ओमफ्राय बिदिनो माइ आबाद गायनायखौहाय सोरनिखौबा सोरनिखौबा जोबोद खहा खालामना गालाङो आरो बार मा होनो बाला बाला फैनानै बाला बुखारना गालाङो माने फबनानै गालाङो आरो बिदिनो सोरनिखौबा सोरनिखौबा बिदिनो खालामो जोबोद खहा खालाम खालामो आरोना दैयाबो, बिब्दिनो आरो खायसे खायसे आबाद मावनानै सुबुंफोरा गावबा गावनि जेसे जेसे नांगौ मुवा जानाय, बेफोरखौ सुफुंना लादों आरो न'खर सामलायलांनो हादों नङा ओनबा नोंथां, नोंसिनि ओनसोलावबो बेबायदिनो आबादफोरा माने आबादफोरखौ मावनानै सुबुंफोरा जोबोद फालांगि खालामो नङा होमबा, जोंथिंबो बेबायदिनो औ जोंथिंबो बेबायदिनो सुबुंफोरा गावनि ओ जिखुनु नांगौ जानाय आरो ओ न'खरनि जे नांगौ जानाय न'खर सामलायनाय बेफोराव माने बेफोरबायदि आबादखौ मावनानै ओ न'खर संसार दालांनो हादों आरो।
औ।
औ नोंथाङा एसे आबादनि बागै खोन्थाबावनो हागोन ना?
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव जोङो, आबाद बुङोब्ला जोंना मा होनो थास' आबाद बायदिखौबो मावनायखौ नुदों आरो आरो जोंनाव जोंनि ओनसोलाव जेरै गय आबाद गय आबादखौबो जोंनि ओनसोलाव मावनाय नुदों जेरै जोंना गय आबाद मावनायावबो गोबां मुलि बेखौ जोंङो आबाद मावनोब्ला गयनि जा फुलि बेखौ जोंङो खेबथाम गायस्लायनांगौ होननानै जोंना फोथायनाय दं आरो बेखौ जोंङो खेब थाम गायस्लायब्ला ओ जोंना बिसा बिफांङा एसेबां गोजौ जाया आरो जोंना फिथाइफोरा मोजां मोजां जायो होननानै ओ बुंनाय दं आरो आरो जोंना गय आबादजोंनो लोगोसे गेजेर गेजेराव जोंङो ओ थालिर आबादबो बानायनाय जायो आरो ओ जे जोंना थालिरनिफ्राय मोननाय बा ओंखारनाय दैया जोंना गयावबो मोनखाबाय आरो ओ जोंना थालिरनिफ्रायबो मुलाम्फा मोनफाबाय आरो आरो बेनि अनगायैबो जोंना ओ जेरै बोथोर लानानै दैज्लां समाव जोगोनार बा बायदिसिना पटल बिब्दिखौबो मावनाय जायो आरो। खायसेखौ जोंङो गावनि जा फालांगि मावनो थाखायबो जोबोर बुरजा बुरजा मावनायखौ नुदों ओ आरो खायसेखौ ओ गावनि न'खराव बा जानो थाखायल' एसे मावनानै लानायखौबो नुदों आरो नोंथां। औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिब्दियैनो फालांगि खालामनो खालामनो थाखायबो मावनाय जायो ना?
औ फालांगि खालामनो थाखाय बांसिन मावनाय जायो आरो ओ न' न'आवहाय जानो थाखाय बिदिनो न'आवहाय माबामानाय जायो आरो फोनाय जायो मावनाय जायो। बिदिनो फालांगि खालामनो थाखायथ' बिबदिनो दुब्लि फोथाराव बारि बागानाव मावनाय जायो आरो औ दे दा बिदिब्ला नोंथां समाबो जाबाय
औ नोंथां।
औ दे।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो।